हेल' औ खोनादों नोंथां
औ होमबा जाहा दिनैनि सावरायनो लानाय आयदा जेरै जोङो दिनै लादों हाजो हाजोआव जों मा मा मोनो एबा हाजोआव जों मा मा नुयो आरो हाजोआव थांबा जों माबायदि एक्सपिरियेन्सफोर मोनो जों बेनि बागै सावरायनोसै ना
औ जागोन दे
औ होमबा जोङो जागायजेनसै गिबियावनो ओ जों मिथियोदि बेबायदि हाजो एरियाथ' बेबायदि गामि खाथि खाथि खाथिनो थायो आरो जोङो बेबायदि गामि खाथिखाय एबा जोङो लकेल एरियानि मानसि मानसिखाय जोङो मिथियो हाजोआव जोङो थांबा बेबायदि सोमखोर बिफां लाइफां समायना बुंफबना थानाय आरो लोगोसे दैमा दैसा आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि दाउमा दाउसा जिब जुनारफोर जों नुयो आरो जों मिथिबावोदि जेब्ला जों हाजोआव थाङो अब्ला जोङो ओरैबादि मोनसे ओरैबादि एक्सपिरियेन्स मोनो ओरैबायदि रोखोमनि फिल नाङो दि बिबायदि फिलखो जोङोबाज गामिफ्राव थाबा जों मोना आरो लोगोसे जों मिथिबावो दि हाजो हाजोआ जोंनि बेबायदि लकेल एरियायाव थायो आरो जेब्ला जों हाजोफ्राव थाबायनो थाङो एब्ला गिदिर दिंनो थाङो अब्ला जों नुयो समायना समायना दाउसिन दाउला जिब-जुनार, बिफां-लाइफां आरो गोबां रोखोमनि जेब्ला जों हाजो खो बाहारनिफ्राय नायो अब्ला जों बिराद सोमखोर नुयो नाथाय जों सिङाव थांबा जों मिथियोदि गोबां रोखोमनि इ सेक्स एबा एमफौफोर थायो जेरै जों मिथियो रुवा ओ एबा जेरै खेरेन्दाय साम' गोबां रोखोमनि एम्फौफोर थायो आरो जों मिथिबावो हाजोआव जों थांबा जों अन्थाइ आरो गोदोर जाथ अन्थाइ बिदि हाजो गोबां गोजौ गोजौ हाजो थायो आरो गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां औवा बिफां गोबां रोखोमनि बुंफबनाय थायो आरो गोबां रोखोमनि समायना नुयो आरो आं बिसांखो बुंनानै आङो दसे थाथ'नोसै आरो नोंथांनि फ्राय आङो मिथिनो लुगैदोंदि नोंथाङा हाजोनि फारसे मा सानो आरो नोंथाङा माबायदि एक्सपिरि रेस मोनखो नोंथाङा थांबायना थाङाखै बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन दे
औ आंनि बुंनो गोनाङा जे हाजोआव जे गोबां रोखोम खोमनि जिब जुनार नुनो मोनो आरो दाउसिन दाउला एमफौ एनलाफोरबो नुनो मोनो जे हाज
हाजोआव जे जोङो गोबां बिदिनो थांबायबो आरो जे एक्सपिरियेन्सबो मोनबाय जे हाजोआव जे मैदेर थायो बिदिनो मोख्रा दाउसिन‌ दावलाफोरजों गोबां नुनो मोनो जों जे हाजोआव जे गोबां रोखोमनि आबादबो जे गामि ओनसोल थाहैनाय दों जे हाजोआव जे गामि थाहैनाय बिसोराव जोङो मैगं थाइगं गायनाय नुदों जे बिसोरावबो बेलाथि थि कबि बायदि रोखोमनि कमला हो सिना बिदिनो जोंबो गायनाय नुहैदों ओ जे हाजोनि जायगाफोराबो खमान नङिनि थाखाय अन्थाइ अनलाया गोबां जायो जे बिसोरावबो थाबायनायाव इसे एनै गोब्राब जायो जे गोजाननिफ्राय हाजोखौ बरिया सोमखोर नुहुरो नाथाय हाजोआव जे बिदिनो गग्रा गग्रिनि थाखाय मोजां उसु मोजां बिदिनो मैगं थाइगंनि सुबि मोजां राहा मोननाय जाया आरो जे हाजोआव जे उसुबिदा जायो बाङाय साङायबाबो न'आव दैबानाफोराबो गोबां हायो जों जे हाजोआव जे मोजाङै जे संसार बिदिनो जाहैनाय मानसिफोरखौ नुवाखै जे बे याव गोबां ख'हाफोरबो जायो नंगौ जोङो जे बिसोरावबो एफा एनैबाबो थाबायहैबाय आंनि बुंनो गोनाङा बेसावनो
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा बुंना बुंनानै गालांखाबाय माने नोंथांनि आवाजा मोजां हायाखैरे एसे थाबथा थाबथा हैदों नोंथाङा बाहाय नेट गोनां जायगायाव थाबा जागौमोन नामा आरो जोङो मिथिबावदोंदि आरो
नंगौ थारैनो हाजो हाजोआवजों थांबा जेब्लाङो दाउफोराव थायो बेफोरो नेचारेल नङा बेफोर मोनसे जायो मोनो गोबां रोखोमनि बिफां गोदोर गोदोर थायो बिफां फिसा फिसा थायो जाय बिफांफोरनि बेफ्राय जोङो अक्सिजेनफोर मोनो आरो जोङो अक्सिजेनफोरखौ लानानै जोङो थांनानै थायो आरो जों मिथिबावोदि जेब्ला जों हाजोफोराव थाबायनो थाङो एबा जोङो थाङो अब्ला जों मिथियो गोबां रोखोमनि गोदोर गोदोर अन्थाइफोर थायो आरो दैसा दैमाफोर थायो नाफोर फोर थायो आङो फंनैसोनाफोरनि बागै बुंनो सान्दों दि दा नंगौ थारैनो गोबां रोखोमनि नाफोर थायो जेरै आङो बुंनो था थांदोंदि बेबायदि दाब्ले दाब्ले रोखोमनि जेरै जोङो हाजोफोराव थाबायनो थांबा जोङो नाखान्दाफोर नुयो आरो ना फिसाफोर नुयो गोबां रोखोमनि ना मावाफोर नुयो आरो जोङो नंगौ थारैनो जेब्ला जों हाजोआव थाङो अब्ला जोङो जोंनि मोदोमनि फिलिं एबा जोंनि एक्सपिरियेन्सफोरा सोलायहैजोबो जोङो मोनदाङो दि बेयाव बेबायदि ओरैबायदि गुसु गुसु बार बारो नेचारेल जाय बारा नेचारनिफ्राय फैयो आरो बेफोरखौ जोङो मोनदाङोबा जोंनि गोसोफोरा ओ बेबायदि ओरैबायदि फिल नाङो एबा मोनदाङो आरो बायदि मोनसे सोमोनांथाव बेबायदि मोनदांनाय मोनो आरो जों मिथिबावोदि हाजोआव बेबायदि मोख्राफोर थायो जेरै मोख्रा एबा मै आरो मुसा सिंह बायदि रोखोमनि थायो नाथाय बुंनो थाङोबा बे जोंनि साइड सिंथ' बिदि मुसा बेबायदि सिंहफोर मोननो थाङा मुसाफोर नुयो जेरै लेपार्नो जायखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला मुसा गेन्द्रा आरो गोबां रोखोमनि दाउफोर नुयो जेरै ओ दाउथुब एबा दाउखु दायना आरो दाउराय आरो बाथ' गोबां रोखोमनि दाउफोर दोङो आरो आं मानैसो जेरै जोङो मिथियै दाउ दावब होननानै आरो जेरै जोङो एबा बायदि रोखोमनि बालिबरा दाउ होनना मिथियो जायखौ जोङो इंलिसाव किं फिचार होननानै बुङो आरो जों मिथिबावो बेबायदि मान्दाब एबा खेरखुथा होनो जोंनि बेबायदि सानजारि सोंबा आरो जेरै इंलिसावबा स्कुरेल होनना बुंनाय जायो बेखौबो जों मोनो आरो गोबां रोखोमनि गोदोर गोेदोर दाउफोर मोनो आरो जों मिथिबावोदि हाजो हाजो एलयायाव बेबायदि गोदोनि जाना था थांनाय जारिमिन गोबां थायो जेरै बुंनो थाङोबा ज नन सिक्टि वानाव बेबायदि चाइना भार्चस इण्डिया बेबायदि दावहा जादोंमोन अब्ला जों मिथियोदि गोबां गुलिफोर मोनो जेब्ला जोङो हाजोफोराव थाङो अब्ला गुलिफोर मोनो मोनो एबा बिदि बम एबा ग्रेनेलफैर मोनो जाय खो बेबायदि बेरखान्दा बेबायदि बियो मोदोमनि थाखाय एबा जोंनि देहानि थाखाय बेबायदि गिथावना नङा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ बारा इसां गिनांगौनि गैया आरो जों मिथिबावोदि जोङो बेबायदि अरुणाचल खाथिखाय बरदार खाथिखाय जोङो गोबां रोखोमनि समायना रमायना दाउफोर नुयो जायनि थाखाय जोङो आगोलनि जाना थांनाय जारिमिनफोरखौबो जों मिथिनो मोनो आरो जोङो मिथिबावोदि गोबां सोमोनांथाव सोमोनांथाव घटनाफोर जानानै थांनाय एबा जारिमिनफोर जाना थांनाय जोङो मिथियो नोंथांआबो मिथियो जानो हागौना
औ मिथियो
औ होनबालाय आरो जोङो बुं आं बुंबावनो सानदों फंनैसोबाव जेरै जोङो मिथिबावोदि
बेबायदि हाजोआथ' गोबां रोखोमनि हाजो दोङो जोङो जोंनि साइडथिंथ' बेबायदि बयनिख्रुइ मुंदांखा होनबा हिमालय बेबायदि जोंनि नर्थ इस्ट एबा आसाम साइड जेरै आसाम मनिपुर मेघालय श्रीलंका ओ नङा शीलंकाया गुबुन देशसो बेबायदि गोबां बेबायदि स्टेटफोर दङ जाय स्टेटखौ बेबायदि बि हिमालय हाजोआ बेंखननानै लादों बेनिखायनो बे बियो जोंनि थाखाय जोबोर सोमोनांथाव आरो जोबोर रंजानाय खौरां मानो होनबा जोंङो बेबायदि हाजो एलकायाव थानायखाय जोङो गोबां रोखोमनि दाउफोर नु गोबां रोखोमनि
नेचार एबा मिथिंगानि बे गोबां रोखोमनि समायना समायना दाउफोर जिब जुनारफोर जों नुनो मोनो मैफोर नुयो जोंङो सेसाफोर नुयो नेवलायफोर नुयो मोफौफोर नुयो आरो जों मिथिबावदि जेब्ला जों हाजोआव थांङो अब्ला गोबां मानसिफोरानो बेबायदि हासिब एबा हासिब गरराय लानजाय होनो जायखौ जों बर'आव बुंनो थांङोबा बेखौ दाननाय नुयो मानो होनबा बे गरराय लानजाय हासिबा फिसा फिसा बिदि प्लान होनना बुंङो बिथ' दंफां होनना बुंजाया बेखौ दाननानै बेबायदि हासिब सिबनो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो आरो बेखौ बाजाराव फानहैनाय जायो आरो रां खामायो बेनिफ्रायबो आरो जों नि थि हाजो जिं जिं मानसिफोरा बेबायदि गोबां रोखोमनि मैगं - थाइगं फोर गायो। बुंनो थांङोबा मुला बेसर गार' एबा बायदि बायदि रोखोमनि आरो जोंङो नाय थांङोबा बेबायदि जोंनि साइडजोंथ' बेदि दैमा सांगा मोन हाजो दंङो आरो बाललदा हाजो दंङो आंङो बेबायदि थांफेरबाय हाजोआव जायनि थाखाय आंङो बेबायदि गुवार बेखेवनानै बुंनो हादों आरो नोंथांङा
जिबायदि हाजोआव बेरायनायनि खोथाफोर बुंबाय होमबा नोंथाङा मा बुंनो सानो दे फंनैसो बुंदों ओमाय जाह नानि समाबो जानानै फैसिगोन होमबा नोंथांङा दे बुंनानै जोंङो फोजोबनोसै दे
औ नंगौ नोंनि खौरां बुंनायफोरा थार जे हाजोफोराव जे गोबां रोखोमनि जाथायफोरबो जारिमिन जानानै थांबाय आरो जे दायो हाजो फोरावबो गोबां मोख्रा जिब जुनारबो नुनो मोनो आरो जोंनि साइडथिं बारा एसेबां नुनो मोना गुबुन साइडथिं जोंङो बुरजा एबा जाब्रा थानायखौ नुनो मोनो जे जिब जुनाराबो जे समायना बिदिनो हाजोफोरखौ नुहोयो बेनि थाखाय हाजोफोराव बिदिनो थानाया गाहाम जायो जिब जुनारनि थाखायबो जे हाजोफोराबो बिदिनो समान नंङाबा थाखाय जे बाङाय उसुबिदा जे असुबिदा जायो आरो बे हाजोफोरावबो मैदेर जिब जुनारफोराबो गोबां बिदिनो उसुबिदा जायो नाथाय बिसोरनि थाखायबो जे मोननांगौ बायदि मोननो हायिनि थाखाय बिसोरबो बांङाय उसुबिदा जायो। जे हाजो जे हाजो हाजो हाजोफोरावबो गोबां रोखोम रोखोमनि जे दंफां बिफां लाइफां नुनो मोनो जे खायसे गेरि थायो फिसा थायो गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि नामफोरबो थायो जे बिसोरखौ मुं मख'नो हाजोबा जे बिसोराबो गुबुन गुबुन नाम थायो। जे हाजोफोराबो समायना आरो जे गुबुन गुबुन मानसिफोराबो थाबायनोबो थांङो हाजो ओनसोलाव जे हाजोआवबो गुबुन गुबुन मानसिफोरबो थाहैयो जे गुबुन गुबुन रायजोफोर बिदि दिनो गुबुन गुबुन माहारिफोराबो जे बिहाव संसार जा जागासिनो दं आरो जे। बेयावबो गुबुनफोरा बिदिनो पिकनिक माबा माबि बिदिनो। थाबायनो थांङो जे आंनि बुंनो गोनां। बेसेयावनो समाबो जोंहा जानानै फैबाय नोंथाङा।
औ नोंथाङा।